हेलौ
औ नोंथां खोनादों
अ दायो नोंथांङा ओरैनो दंबायबायो नामा?
औ नोंथां आं दायोथ' ओरैनो दं जिरायनानै
अ जुदि नोंथांङा ओरैनो दंङ' जिरायनानै अब्ला आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुगैनानैसो कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायलायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
दा बाथ्राया बेनोदि आं नोंथांनियाव मोनसे ओ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बर' फोरनि नारजि ओंख्रि संनाय बेखो माबोरै संनाय जायो आरो नोंथांङा जाफेरबाय नामा नार्जि ओंख्रि आरो नार्जि ओंख्रि सं बैजों लोगोसे नार्जि ओंख्रियाव जोंहा मा मा होफानानै सं नाय जायो ओ जो बेदरफोरनि बेलायाव बा मा मा मैगंफोर होफाना संनाय जायो बेफोरखो एसे नोंथांङा मिथियोब्ला फोरमायना होदो आरो सुंद'यैनो
औ औ जोंहा थ' नार्जि ओंख्रि संनो थाखोय गिबियावनो नार्जि ओंख्रिखौ जाहा फाथोखौ जोंहा फाथोखौ खानानै जोंहा फाथोखौ फोरानग्रोनान लानांगौ जायो गोरान थांनानै जोंहा लाग्रोनांगौ जायो बे फोरानना दोननाय जोंहा फाथोआनो नार्जि जायो बे फोरानना दोननाय फाथोखौनो जोंहा सुनानै मोजां रानबाय नालाय एखौ जोंहा दैयाव सुनानै रुनाय जायो आरो बे रुगोरननै जोंहा बेनि दैखौ गारग्रो गारनाय जायो फास गिबि रुनाय दैखौ जोंहा गारनाय जायो बिनि उनाव जोंहा बे नार्जिखौ जोंहा दै सर' होजोबनानै
औ
जोंहा पिया थाव जोंहा थाव पियास होनानै बेखौ संनाय जायो आरो जोंहा बे संनायाव जोंहा खारैनि गोनांथि जायो जोंहा खारैखौ बबेनिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंहा खारैखौ सबाय सबायाइनि खारै बा थाइेर पसतानि खारै बेफोरनिफ्राय मोनो बेफोरनि खारै बे खौनो होनाय जायो जोंहा बेखौ होनानै जोंहा एसे एग्लिनानै बा खादौजों सानानै जोंहा नारजिखौ गेब्लेहोग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंहा बेयाव नारजिखौथ' जोंहा बांसिन अमा मेजेमजोंनो जानाय जायो नालाय जोंहा बेयाव जोंहा बे अमाखौ जे बेयाव जा होगोन बे माबाखौ जोंहा एवथुमनानै बा मोजां एवना लानानै जोंहा होनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो जोंहा नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो। जोंहा बेयो बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि।
गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जोंहा आथिखालावथ' दायो बियो। ब ज आइक मोन मुं मोननाय मोनसे। बर'फोरनि बर'नि ज टेग म आ मोननाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो जोंहा बे ओंख्रिखौ फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनसै जोंहा। माखासे गेदेर गेदेर हटेलफोराव बे ओंख्रिखौ फालांगि खालामसै आरो जोंहा बर'निनो हटेलफोराव बे ओंख्रिखौ फालांगि खालामसै जोंहा नारजि ओंख्रिखौ जोंहा संनायनि अनगायैबो एवनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो आरो खायफाया खफ' खफ' जानायखौबो नुनो मोनो जे अमा बेदद ना बेफोरबायदि होनानै खफ' जानायखौबो जों नुनो मोनो। जोंहा लोगोसेयैनो बे नारजि ओंख्रिखौ फालांगि खालामनायाव जोंहा मोनसे आइटेम बा मोनसे जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बा ओंख्रि होननानै सिनायथि बा फोरमायनाय बायदिबो सिनायथि होनायखौ जों नुहुरो। जेरो जेराव जोंहा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा गुबुन समाजनि सुबुंफोरा बे ओंख्रिखौ मोनजानानै जोंहा जोंनि बर' समाजनि मोनसे बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै मोनथि मोनो। जोंहा बेफोरबायदि मोनथि मोनो आरो। लोगोसेयैनो जोंहा नारजिखौ गाव गोजाबो जानाय जायो नारजि दोलो। अमा मेजेम ना गोरान बेफोरबायदिजों जानाय जायो।
औ।
जोंहा नारजि ओंख्रिखौथ' जोंनि बर' समाजाव बर' दा खोनानो मोनदों गोदोनि औबै आबौमोननि समाव जोंहा गामियारि ओनसोल सोलाव गामियाव नारजि ओंख्रि सङोब्ला न'सुंसेनि बा बिदा फंबाय जोंहा रानलायनानै जानाय बा लायलायनानै जानाय खौ जों नुनो मोनबोदों बा खोना नुनो मोनबोदोंमोन आरोना।
नोंथाङाबो नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो मिन्थियोब्ला एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां दा जोंहा फारसेथिंनिबो बिथिङाव नारजिखौ बुङोब्लाथ' बेनो नोंथाङा बुंबाय माखासे जि नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानायजों लोगोसे नारजि ओंख्रिखो माबे माबेयाव मा मा होनानै संनाय जायो।
औ।
माबोरै मा मा मैगंफोर होदेरना संनानै जायो। आरो बेसेबां गोथाव आरो नारजि ओंख्रिखौ माबे माबेयाव फाननानै बा नारजि ओंख्रिखौ माबायदि न'खरसेयाव बा न संनानै नुसुंसेयाव राननानै जायो। बेफोरखौ नोंथाङा बुं नंगौ थारैनो। दा आं बेफोरखौ बांद्राय बुंलाबो सानो। दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा नारजि ओंख्रिफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों नङा होमबा? नारजि ओंख्रिया मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। बर' हारिनि आथिखालाव बे दा जि आय तेग मोननो हाबाय। मुलुगावनो जोंहा मोनसे बर' हारिनि ओ मोनसे मुंदांखा जोबोद गोथाव जानो मोजां जामुं हिसाबै सिनायथि मोननो हाबाय आरो गुबुन हा सुबुंफोरा बेफोरखौ जानानै मोजां मोनबाय जानांगौ औ नोंथां दा आं बेफोरखौ बांद्राय गोलाव बुंलिया दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जि ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे नारजि ओंख्रिफोरखौ जाबोबाय थानाय दा बेफोरखौ जोंहा नारजि ओंख्रिफोरखौ न'खराव ओरैनो जाफ लिबाय थानायनि अनगायैबो जोंहा माखासे फोरबो फालिथाय समफोराव संनानै जानायफोरफोरखो जोङो खोनानो मोनो। बा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय गोदोनि समाव जोंहा समाजाव गोबां आसार खान्थि नेमखान्थिनि बा फोरबो फालिथायफोर थायो जे-जेरैहाय जोंहा सावरि बाजालि जानायानो होन ओ नांगोल जांखा जानायानो होन ओंखाम गोरलै जानायानो होन बबेबा हाबा खेराइ साराादउ खुंनाय होन बेफोराव जोंहा नारजि ओंख्रि संनानै जाबोनाय फोरखौ जोङो गोबां समावनो गोदो गोदाय खोन खोनानो मोनो नाथाय आ थिखालाव बेफोरखौ एसे एसे गोमालांनो हमनाय बायदि मोनदों।
औ
नोंथाङा खोनाबाय दं ना?
औ नोंथां खोनादों औ।
औ दा जोंहा गोदो बेफोरबायाददि सावरि बाजालि जानायावबो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जायोमोन ओ अमा बे दर मेजेमजों नारजि दोलोजों संबा जोंहा गोथावसिन जायो नङा होमब्ला
औ औ
बांसिनानो आरो नारजिखौ अमाजोंसो संनानै जानाय खोनानोबो मोनखायो आरो संनानै जानायखौबो नुनो मोनो।
औ औ
दा सावरि बाजालि जानायाव बै नारजि अमा बेदर संनानै जाहोनाय नांगोल जांखायाव बो नारजि अमा संनानै जाहोनाय बा जाबोनाय
औ
बेफोर मोनसे ओ मा होनो रंजानाय लानाय बायदि जायो आरो माने मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो थाखाय बेफोरबायदि गोथाव गोथाव नारजिजों अमा संनानै जानानै मेंनाय बानाय फोरखौ स्रां थांहोनो थाखाय बेफोरखौ संनानै जाहोनाय बेफोरबायदि आरिखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि समावनो थाङोब्ला दानि समावबो जोङो नारजि ओंख्रिफोरखौ बेफोरबादि खामानि आसार खान्थि बा फोरबोफोराव संनानै जाबोनायफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो हाबा खेराइफोरावबो खायफा जायगायाव नारजि अमा संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो
औ
हो गोथावथार नालाय ओंख्रियाबो
औ
नोंथाङाबो बेफोरबादिनो गोबां गोथाव मोनो जानांगौ नारजि अमाखो आरो जाबोबायबो जानांगौ गोबांनो दा औ नारजि अमाखौ नानै जोंहा गो बां सावरायनो दङब्लाबो जोंहा सावरायनानै रायज्लायजोबनो बा बाथ्राखौ फोजोबनो हाया बा जाखिनि जों थिदों बेखिनियावनो मिथिबाय आरो गोजोनबाय नोंथाङाबो फोरमायबाय
उम
दा समाबो जाबाय जोंहा बांद्राय गोलाव फोलावनो सानलिया बेखिनिखौनो रायलायनानै नोंथांनि सि म रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथां
रायज्लाय निसै बिदिब्ला नोंथां
औ दे